हेल'।
औ खोनादों नोंथां।
औ जोंहा दिनैनि बिदिनो टपिक्स लानाया जे बुहुमाव जे अबे अबेयाव बिदिनो आबाद मावनाय जायो बिनि बागै जों दिनै सावरायनो लादों जे बुहुमाव बबे बुहुमाव जे आमेरिका एबा रासियान बे बिदिबा जापान बिदिनो बायदि बायदि ओनसोल बिदिनो बुहुमाव एबा कान्ट्रियाव जे मबे आबादखौ बिदिनो मावनाय जायो बिनि बागै जों सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां जेबो हेंथा गैया बेयो गोबां मोजांनि बाथ्रा।
औ जे नोंथाङा फ्रि दं ना औ जागायनोसै आं इन्दियाना औ जे इण्डियानाव जे गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय जायो जे माइ आबाद बिदिनो खुसेर आबाद बिदिनो कबि बेलाथि फानलु बायदिसिना आबाद मावनाय जायोना नोंथां
औ नोंगौ नोंथां
औ आरो लोगोसे जों मिथियोदि इण्डियाव बिबायदि बयनिख्रुइ मुंदांखा होनबा माइ आबाद जों मिथियोदि गोबां बेबायदि लकेल गामि एलाकाफोराव बेबायदि माइ आबाद मावनाय जायो आरो जों मिथिबावोदि गोदो गोदोनि समाव माइ आबादखौ जोङो बेबायदि मोसौ एबा नांगोलदों हालि एवनानै मावनाय जायोमोन नाथाय जोङो दायो बेबायदि गोदान मुगायाव दा थां नायनो थाङोबा जों नुयोदि बेबायदि टेक्टर पाव टेलार बायदि रोखोमै माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो लोगोसे जों मि थियो बयबो माइ आबादखो माबायदि मावनाय जायो आं फंनैसो बुंनो सानदों बुंनो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां
औ जोङो मिथियोदि जेब्ला जोङो माइ आबाद मावो अब्ला जोङो गोदो नांगोलदों एवोमोन नाथाय दायो टेक्टरजों एवनानै बेबायदि खोथिया फु ओ फोयो आरो फोनानै बे खोथियाखौ फुयो फुनानै आरो लोगोसे बेबायदि मानसिफोर ज' खालामनानै गामिनि मानसिफोर एबा गुबुन मानसिफोर ज' खालामनानै जोङो माइ गायो आरो माइ गायनानै जेब्ला मास मोनसे एबा मोननै मोनथाम मोनब्रैनि उनाव बि माइया जायो अब्ला जों माइखो हानानै बेबायदि मिचिनजोंनो जोङो माइखो हाजायो आरो जोङो बेबायदि माइखो नानानै जोङो बेबायदि माइरं बुरुङो बुरुनो आरोना उनाव सौनानै ओमफ्राय आरो लोगोसे जों मिथिबावो बि जोंनि भारत हादराव बेबायदि गोबां आबादफोर मावनाय जायो जेरै जों बुंनो थाङोबा गम बेसर सबाइ आरो गोबां रोखोमनि आबादफोर दोङो आरो जेरै बुं थायो ओ फिथाइफोरनि बागैबा आपेल जेरै नासपति
औ
आमलाइ जेरै कमला आरो गोबां रोखोमनि फिथाइफोर दोङो आं बारा नाम मिथि-मिथिबाङाखै आर लोगोसे जोङो मिथिबावोदि दि जोंनि भारताव बेबायदि गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन आबाद मावनाय जायो बयख्रुइबो बेबायदि मुंदांखा आबाद होनबा जों मिथियो बेलाथि आबाद बिबायदि उरणाचल बेबायदि स्टेराव बेबायदि गोबां बेलाथि आबाद जेरै बान्दा कबि बेलाथि लाइ गोबां रोखोमनि आबादफोर मावनाय जायो आरो बिबायदि गोबां रोखोमनि आबादफोर मावनाय जाबावो नाथाय आङो बिखो बुंनायनि सिगां आं नोंथांनिफ्रायसो फंनैसो मिथिनो लुगैबाय नोंथाङा बुंनो हागोन दे
आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जों बयबो मोनथियो जोंनि इण्डिया बा जोंनि जायगायाव जोंनि आसामाव बेबायदि गोबां आबाबफोर आबादफोर दङ जेराव जोङो नुनो मोनो जेरै जोंनि आसामाव नायोब्ला जों नुनो मोनो जोंनि आ-आसामाव बिदि गुबुन इसिबां आबादफोरखो जोङो मावनायखौ जोङो नुनो मोना फ्राय जों नुनो मोनो खालि ओ माइनि आबादखो जोङो गोबां बिदि मावनायखौ जोङो नुनो मोनो मानोना आसामनि मानसिया बे माइ आबाद जोंनो बिदि जौगागासिनो दङ गावनि रांखान्थिनि थाखाय एबा गावनि बिबायदि फालांगिनि थाखायबो आरो गाव जानो था खायबो बिदि माइनि आबादफोरखौ जोङो खालामनाय जायो जेराव जोङो थांना थानायनि राहा लामाखौ जोङो मोननो हायो आरो जोङो बि माइ आ बादजोंनो बिदि गोबां रांखावरिफोरखौबो जों खामायनो हायो नुनो मोनो बिदि गोबां जायगायाव बिदि हा-हाजो ओनसोलफोरावबो दानि जुगाव बिदि अरुणाचल जायगाफोरावबो जोङो माइ आबाद खालामनायखौ जोंङो नुनो मोनदों थेवबो जोंनि आसामाव जेरै माइ आबादफोरा जेरै आबाद जायो नाथाय बिदि अरुणाचल बिदि जायगाफोराव एसेबां बिदि मोजां आबादफोरा जाया बेखौ जोङो मोनथिनो मोनो बिनिखायनो बिदि गोबां जायगा टावन सहरफोरनि मानसिफोराबो बिसोरनि जायगायाव जि आबाद मावनो जाया जेरै गोजान गोजान जायगा बिदि दिल्ली मुम्बाइफोराव बिदि एसेबां बिदि माइ आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोना मानोना बेफोराव टाउन सहर जायगा बे फोराव बिदि आबाद मावनो थाखाय फोथारफोर गैया आरो जों नुनो मोनो बिदि चेन्नाइफोराव बिदि आबाद खालामनायखौ औ नंगौ बेफोराव बिदि फोथारफोरा दङ जि माइ खालामनो माइ गायनो थाखाय बिदि आबादफोर मावनो बिदि हाफोरा दङ आरो जोङो नुनो मोनबावो बिदि गोबां रोखोमनि गोबां बायदिसिना आबादफोर बिदि चेन्नाइफोर तामिलनाडुफोरावबो बिदि मावो नाथाय बिदि दिल्ली मुम्बाइफोराव बेफोरबायदि आबादफोरखौ जोङो मावनायखौ जोङो नुनो मोनाखै। बिनिखायनो जोंनि जि आसामफोराव जि माइ आबाद मावो बि बि माइफोरफोरखो जों गोजान गोजान बिदि जायगाफोराव बिदि फानहरनानै गोबां बिदि बिजनेसफोरखौ जोङो खालामनो हायो। जेराव जोंनि जि जायगायाव जि आबादनि बेसेना जिबायदि दाम नाथाय बेखौ जोङो बेनिख्रुइ बांसिन गोजान जायगायाव जोङो जेब्ला बेफोरखौ दैथायहरनो हागोन एबा फानहरनो हागोन बे जायगायाव जोङो बेनिख्रुइ बांसिन दामाव जोङो बे माइ आबादनि बेसेनखौ जोङो मोननो हागोन आरो जोंनि रांखावरियाबो एसे ओ बिनिख्रुइ बांसिन जागोन बेयावबो जोङो गावनि थांना थानायनि राहा लामाखौबो जोङो मोजाङै खुंलांनो हागोन आरो बिदिनो जों गोबां बिदि बायदि आबादफोर खौ नुनो मोनो जेरै खुसेर आबादफोरखौबो जोङो गोबां बिदि मावनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो। खुसेर आबादफोरखौबो मावनानै गोबां बिदि सुबुंफोरानो गोबां बिदि आ आबादारिफोरानो बिदि रांफोरखौ खामायदों जेराव बिदि गावनि थांना थानायनि लामा आरो गावनि न'खरखौ सालायनायनि आरो गावनि बिदि फिसा फिसौफोरखौ बिदि गेदेर गोलाव खालामनाय फरायहोनाय सोलोंथाइ गोजौ थाखोसिम लानो थाखाय बिदि गोबां बिदि खुसेरफोरनि खामानिफोरखौ एबा आबादफोरखौ जोङो बिदि मावनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो। जेराव जोङो फ्राय बिदि खुसेर आबादफोरखौ जोङो बिदि नुनो मोनो जोंनि आसामफोरावबो बिदि खालामो आरो बेफोरबायदि खुसेरफोरखौ जोङो जेरै जेब्ला बांसिन गरम जायो अब्लाना जोङो मेसििनफोर बिदि खुसे फेरेदग्रा मेसििनफोराव फेरदनानै जों बेफोरखौ लोङो आरो बेफोर लोंनानै जोंनि देहाफोरा मोजां मोनो आरो जोङो बिदिनो नायनो थांबावोब्ला नोंथाङा जि बुंनाय जि बेलाथि आबादफोर बेफोर बेलाथि आबादफोरखौबो जोंनिया आसामावबो मावनाय जायो थेवबो जोंनि आसामाव एसेबां बेफोरबायदि आबादफोरखौ एसेबां मावनाय जाया। जेरै अरुणाचल प्रदेशफोराव बेफोरखौ मावनाय जायो अरुणाचल जायगायाव बेला थि आबाद बिदि कफि आबादफोरखौ गोबां बिदि मावनाय जायो। मानोना बेफोर जायगायाव बिदि बेलाथि आबादफोर आरो कफि आबादफोरा गोबां बिदि मोजां जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोङो बिदि गोबां आबादफोरफोरखौ जोङो नायबावोब्ला जोंनि बिदि गामिफोराव बिदि आबाद खालामनाय जेरै मैगं थाइगंफोरनि आबादफोरखौबो जोंङ नुनो मोनो। जेरै लाइ लाफाफोर बिदि मुलाफोर बिदि न'आव गायनाय जि मैगं थाइगं बेफोरबायदि जों नुनो मोनो। ओ बेफोर जोंनि न'वाव गायनाय बायदि आबादफोराव एसेबां बिदि मेडिसिन एसेबां बिदि मुलि दावाइफोरखौ जोङो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोना। जाउनाव बेफोरखो जानानै जोंनि देहाफोरा आरोबाव बिदि मोजां देहाफोरखो जोङो मोननो हायो नाथाय जोङो जेब्ला बेफोरखो बजार एबा हाथायफोराव बायनानै जागोन जों मिथिया जि बेफोरो गोबां बिदि जायगा गोजान गोजाननिफ्राय फैनाय नाथाय बेफोराव गोबां बिदि मुलिफोरखौ जों बाहायनायखौ जोङो मोनथियो आरो गोबां बिदि मैगं थाइगंफोरखौ जोङो नायनानै नुनो मोनो। ओ जि गोजान गोजाननिफ्राय लाबोनाय बिदि मैगं थाइगंफोराव बिदि गोबां मिडिसेनफोर बिदि गोबां बिदि मुलिफोर सारनाय जायो आरो बेफोराव बेफोरखो जोङो जायोब्ला एसेबां बिदि भिटामिनफोरखौ जोङो मोननो हानाय जाया। आरो जोंङो नांगौ बिबांनि श क्टिफोरख बेफोराव मोन मोननो हानाय जाया। जाउनाव बेफोरखौ जानानै जोंनि देहाया गोबां बिदि दुरबलफोरसो जायो बेनिखायनो जोङो जि बेफोरबायदि बायना जानायनि गोबां बिदि गोजान गोजाननि बेफोरबायदि मेगंफोरखौ बायना जानायनि सोलायै जेब्ला जोङो गामि दफनफोराव गायनाय आबादनि बिदि मैगं थाइगंफोरखो जोङो जेब्ला जागोन अब्लाना जोंनि देहायाव बिदि मोजां बिदि थासारिफोर जानायफोरखो जोङो सोलायनायखो जोङो नुनो मोनगोन आरो गोबां बिदि जोंनि आसाम एबा जोंनि बिदि जायगायाव बिदि गोबां बिदि आबाद खामनाय खो जों नुनो मोनो। थेवबो बिनिख्रुइ बांसिन जि आबादखौ जोङो मावो बेनो जादों जोंनि आसामाव बिदि मावनाय आबादानो जादों आ ओ माइ आबाद बे आबादखौ मावनानै जोंनि जायगानि गासै आसामनि मानसिफोरा गिदिर गोलाव बिदि सोलों जों गावनि फिसाफोरखौबो हरनो हादों बिफोरबायदि रांखावरि खामायनानै आरो गावनि थांना थानायनि था बेबो मोजां लामासिम आवगायलांनो हादों। ओ आं आबादनि बागै बे‌स बेखिनिखोनो बुंनो सानबाय नोंथाङा आंनो आबादनि बा गै आरोबाव आंनो एसे गुवारै बिजिरना होबावनो हागोन नामा नोंथां?
औ नंगौ नोंथाङा जि बाथ्राफोर बुंलांबाय गासैबो थारैनो सैथो जानो हागौ आरो नोंथाङा जि बाथ्राफोर बुंलांबाय जेरै आबाद बुङोबा जों मिथिगौदि गोदो आबादफोरा बेबायदि नेचेरेल जायोमोन जेरै जोङो बेबायदि गोदान मुगायाव जों नायनो थांबा जोङो गोबां रोखोमनि मुलिफोर बाहायो बेबायदि साइन्टिफिक मुलि एबा बेबायदि एडभान्स मुलि जाय साइन्सदों बानायनाय मुलि जायखौ जों बाहायोबा जोंनि देहाफोराव बेबायदि गोहोम खोलैनो हागौ एबा जोंनि सावस्रिया बेबायदि ओ जोंनि सावस्रिया बेबायदि बेरामाव गोग्लैनो हागौ नाथाय गोदो जों नायनो थाङोबा जोङो बेबायदि आबादाव गोबां रोखोमनि मुलिफोर बाहायामोन एबा बांद्राय बाहायामोन जायनि थाखाय जोङो मैगं थाइगंफोर एबा जिखुनु जाया आबादानो हक जोङो जेब्ला जायो एबा जोंनि मोदोमाव बेफोरबायदि बेमार आजारा जानां जानो गोनां एबा जानांगौनि गिनांगौ गैयामोन नाथाय दायो जों नायनो थाङोबा गोबां बेबायदि गिलु बालु मुलिफोर बाहायो जायनि थाखाय जोंनि देहा एबा मोदोमा गोबां बेराम आजाराव गलैनो गोनां जायो आरो जों मिथिबावोदि बेबायदि मुलि बाहायनायनि थाखायनो एबा बेबायदि गोदान गोदान मुलि बाहायनायनि थाखायनो जोङो केन्सारफोरबो नुनो मोनदों जेरै ब्लाड केन्सार एबा लांस केन्सार एबा गोबां रोखोमनि केन्सारफोर दोङो दा बेफोरबो जानो हमो। आरो आङो बेसां खिनिखौनो बुंना दोनथ'नो सानबाय मानो होनबा जाहा समाबो जानानै फैसिगोन नै आरो लोगोसे नोंथांदों आं लायरानै रायलायनानै एबा नोंथांनिफ्राय आङो जिबायदि नलेजखौ मोनबाय आङो मिथियै नलेज फोरखौ आं नोंथांनिफ्राय खोनासंनो मोनबाय खोनासंनो मोननायनि थाखाय नोंथांखो हाजासे साबायखर जाबाय आरो नोंथाङाबो आंनिफ्राय फंनैबाबो नलेजफोर बेबायदि सोलोंनो मोनबाय होनना आं सानो होमबा जाहा समाबो जानानै फैबाय होमबा नोंथाङा बिनि फारसे फंनैसो बुंनो गोनां दोङोबा बुंनो हागोन ओमफ्राय जोङो दोनथनोसै
औ नोंथां आंबो दिनै गोबां बिदि मोनथियै बाथ्राखौ दिनै नोंथांनिफ्राय आं गोबां बिदि नलेजफोर एबा मोनथियै बाथ्राखौ दा आं मोनथिनो मोनबाय दिनै नोंथांनिसिम बिदि गोबां बिदि साबायरखौ आं बावनो सानो मानोना आङो गोबां बिदि मोनथियो बाथ्राखौ दिनै नोंथांनि फ्राय मोनबाय दिनै होमबा जोंहा समाबो गोबां जानानै फैबाय अब्ला जोङो दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियाव दोनथनोसै नामा नोंथां
औ गोजोनथोंसै
नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय
औ